हेलौ खोनादों दा आंनि माथाखौ?
आ दासो खोनादों बिथां ।
आ नोंथाङा फ्रि दा दायो नोंथां खबरा आंना गेजेरावनो। गारजिबो-गारजिब बो मोजांबो।
आतसा आंनाबो बिदोनो। मोजांबो गाज्रिबो बो बानो मोजां। आ बुंनो नोंसि नों- नोंसिनाव माथो थाइजौ दं होननाय खोनादोंमोन आं। हा?
जोंहानाव दंमोनलै नोंथां। दायो थाइफा थाइनैल'सैना नोंथां बेबो गैलासो बे।
थाइफा थायनैबाबो
गैलालै नोंथां नोङो-नोङो बिदि लास्ट ममेन्टाव फन हरबा मोनो नोंथां आइया एसे
इद इदि आरो आरो नोंना बानलु बिजनेसा बोरै सलिखो?
ओइ बानलुनि बिजनेसा गैेयालै माइनासाव थांबाय गैया।
माइनास आरोना थिगानो-थिगानो आंबो सानदों फैगोन बोसोरफोराव लागायनोसै नामा होननानै।
अ लागाय नोंथां लागाय बिराद हेबि बिजनेसा बियो खिन्थु। फानलुनि बिजनेसा आंलाय सानदोंमोन साखा खबब्रै गंसे थिखोनसै नामा होननानै नोंथां।
उम हुम-हुम नोंखौ मा आतसा नोंखौ थिखां थि गोन होननायबो खोनादोंमोनथ'। फैगोन बोसोराव आइदियाफोरखौ उम हुम। फैगोन बोसोर फुरा आइदियाफोरखौ नोंनिफ्राय लागोन।
फैगोन बोसोराव साखा खबब्रै नाङालै आद था साखा गोनांखौसो थिखोनांसिगोन। फैगोन
उम-उम खेबसेनो दाबल ना एबारनिफ्राय उम-उम-उम थिगानो। थिगानो। ओमफाय जानाय लाहार फाहार
जानाया नोंथां दानो मोनजानाय नङा।
आतसा उम हुम-हुम होमबाबो संनायनि लाहार फाहार मिरामिस आरना।
संनायथ' मिथिलायलांला आं। हाथाइआथ' गैया नोंथांमोननिथिंसो दिनै हाथाइ दं होननाय खोनादों आं नोंथां नोंथाङा थांदों नामा हाथायफोराव? बेदरफोर बायबाय बाबा आलासि जानो लेंंहरनांगौब्रा नोंथां।
जायो जायो लेंहरगोन
माथो बेदर माथो बेदर जानायल' खोनायो नों नोंथां नोंखौ जोंखौबो लेंहरलाबायनांगौरा मालाबा। आलासि जानो नोंथां अमा बेदरजों।
जायो जायो लेंहरगोन। लाबाथाय लेंहरगोन।
आरो खाना साना जाबाय थायोबालाय नोंनाव
औ औ सम सम जायो बिदिनो। मा बुंनो आरोना।
औ।
दा थाखाफोरबो एसे सर्ट जाना दं थाखा जाबा जाहोगोन टेनसन लाना
अ माथो थाखायानो नोंनाव माथो पकेटाव थाबायानो थायो होननाय बायदि खोनादों आं नोंथां।
होथस इदि आरो। थायो सम सम दामानि खालि लानानै दंथारो माबुंनो।
अ नोंथाङा बेंगालराव मावहैदोंमोनबालाय माथो माहाजोन जाना फैथारदोंमोन होननाय खोनादों आं।
इदि आरो।
बेसेबां खामायबोखो नोंथां बेंगालराव थांनानै? खैलाख खामायबोखोरा नोंथां एसे खोन्थारा।
सयनो आन्था। खोनादों?
हाबा हाब नोंनाव लाख लागानो दं माथो होनोमबा नोंथां।
ए।
लाख लाख आनो दं माथो नोंथां होनबा नोंनाव, सलिनो आथाबालाय। ओम नोंथाङाबो साखा गेलेनो आङो नै गेलेनो होननानै फिल्डआव दंहैयो नोंथाङा फन हरबाय नालाय नोंजों एसे सावरायदों दायो। आङो गेलेगासिनो दंखायोसो माने बर्थमा नै उम आं दायो नै माने आखाइ फारसेजों फन हाला दों आखा फारसेजों ओरै बल बुबोगासिनो दं फिल्डआव। माने मोनसे खामानिखौनो माने मोननै मोननै मावदों आं।
अ दा थांगोन थेनसनाङा
औ नोंथाङा फैबा मोजां जा जागोन।
औ दिनै बुखावगोन बारु हा? बेखौनो भलिबलखौ दा थांगोन बारु। हेल' खोनाखै?
अ औ औ खोनादों।
दा बुखावगोन बारु ।
औ औ बुनायाथ' बुनांगोन भलिबलखौ खोनादों ओमफफ्राय नोंथां मा ओंख्रि जानाय एसे फोरमायलायदो।
ओंख्रियाथ' हा जानो जोगोनारसोमोन।
जोगोनार जों मा नोंथां?
जोगोनार जोगोनार गोजासोमोन जेबो गैया नोंलाय अमा बेदर लायनाय जायाखै हा हाथाय गैयाना दिनै। ओरै ज थांनाय जायासै। हाथायालाय दङ। थांनाय जायाखै ओरै औ ओ नोंसिनालाय?
ओ जोंनाहाय खुसेंग्रा बाथोनसोमोनलै नोंथां। ओमफ्राय मैया हरनि अमा बिबु
आतसा अबाव लुहैखो?
बायहैदोंमोनलां खुसेंग्राखौ टाउनाव
होदस बिसिबां लानाय
सेराव दुइसल लादों बारा लायाखै आदै
आ खबर हरनांगौ रा बिदि ओंखारबा मोननो थान ना बिरात मुल्यबान दाना बेफोर बुस्थुआहाय खबर हरनांगौ रा
हरनो सानदोंमोन नोंथां आंनो लाजोब्बायबा माबोरै खबर हरबावनो ओमफ्राय सेरसेखौबो आं लाजोबखाबायबा नोंथां आंनो लाजोबनाय जाबा खबर हरनाय जानाय नङाना नोंथां जेनेबा आं ओंखारबाय दै नोंथां ओमफ्राय सेरसेल ओमफ्राय सेरसेखौ आं लाबाय होनमबा माबोरै खबर हरनो दे होनलाय औ ओंखारदोंमोन खुसेंग्रा बिदिसो होननांगोन आं लाजोबबाय बिदिसो होननांसिगोन
लासावसो आरोना खबरा जोबबाथाय बेनोथ बेनोथ
औ जेनेबा सेरनैसो एसे ओंखारबासो खबर हरजायो माने औ औ औ सेरनैसो ओंखारबा खबर हरगोन आं सेरसे लाना रानगोन फ्राय आग्लायदों नै होननानै खबर हरगोन आं
औ अ जायो जायो ओमफ्राय दिनै गेलेनाय बाजुरा बेसेबां
ओम फन्द्रस फन्द्रस जागोनलै बे बाजिया सानफ्रामबो देरहायो मा बुंनो
रसना उम एवनांगौ खिन्थु मोनबा
मोनबाथाय एवनानै जागायनांगोन एसे
जायगायाव एवगोन
थाव सु थाव संख्रि बानुवा आंनिफ्राय थाव संख्रि बानुवा आंनिफ्राय उम जायोना औ औ
के नोंथां
देराबाथाय टेनसन लाना जाखागोन एवग्राखौ आरो बेलेगखौ लागोन आं थाव संख्रि होखाबाय साराय होखाबाय एव बेलेगखौ लसै लानायाथ' मा लागोन हांसो दाउ अमा
अमा दाउ ओमफ्राय नाखौ हांसै नोंथां
आस्सा जायो जायो बिदिबाबो मोजां हगोन खिन्थु हौवाबाबो
हांनांगोनथ' हौ हांनांगोन
औ औ थांबासो आरो गोथाव जायोना इफोर बुस्थुआ बेसेबां एवनाय जानो? औ औ
हांनांगोन नाखौबो हांनायखौसो जानांगोन नोंथां थाव थाव जानो बादों
औ औ
अमाखौबो एकदम थ'ब्रा ओंखायनो अमा खौबो औवा मेवाइोंसो रुनांसिगोन बायदि मोनदों आं
औ रुगोन नंलाय हांगोन मोनसेबाबो एवबावनो थावबो स जानो बाबाय
थाव नायनोनो बाबाय आंबो थावखौनो
औ औ बेसां थाव जाबवनो आरो सानायफोरखौ माला ला गोन बायदि
अ साखा खबनैया र' देग्लायनो लानो हायोमोन नाथाय र'
बिजनेसा उम हु बिजनेस ओ इसे डाउन नामा देग्लाय
ओ फुरा दाउन ।
होम होम।
फिनाखै नोंथां मा बुंबावनो बे सा ओरैबायदि गाज्रियाव सलिदों बे बोसोराव।
फैगोन बोसो सोरफोराव माबानोसै सानैजों बिजनेस
मावनांगोन नोंथां ओरैनोथ' ओरैनोथ' थाबाय थाबा जायाना।
होम होम साखा खबब्रै बेनोथ' साखा खबब्रैबाबो लागिले बिजनेस सार गिदिर जाबाथ' गिदिरग्राखौनो लानोसै खोमा सानैजों मा बुङो?
आथ साखाखौ लाग्रोनांगोन ब्रा नोंथां सानैजों बिजनेस मावनानै। साखा खबब्रैयाथ' गाबोन लाबानो जायो माथो गाबोन समफोर।
आत थाखाखौथ' जागोन फैगोन बोसोराव होनबाथ' मावमारसै सानैजों
बिरग्राखौनो लामार नांगोनलै नोंथां। मा साखा साखा लाबाय थानद्रा साखा गैयै साखा गैयै खौसो ला। खानांगोन ब्रा
औ औ साखा माबाग्राखौ बालायलांबायलै। एकदम बिर गोजौ गोजौसोमानो माबानो लुगैबाय।
खा नांसिगोन नोंथां बिरग्राखौनो दाइरेक्ट। गोजौनिफ्राय बरिया नुखागोन बिरबाथाय।
थांनो गोसोयाव इयावनो ज्राव नामा?
औ औ रा।
औ।
अके बुङो नोंथां अके।
बेनोथ' आंबो अके खा बेयाव आं फैनो। सोरांबाथ' सानैजों।
जागाय लायनोसै नोंथां औ नों बुंनाय बायदि औ। अह नोंथां आंना फिसालाया लेंहरदोंलै नै ओंखाम फैदोंनो र आं ओंखाम खुरना हैनि फिसालानो।
औ औ उम। आरो बै खै बोसोरसो जाखो फिसाजलायालाय औ औ दे।
नय बोसोर जादों दासो, खालमासि दस बोसोर जागोन। औ ना नोंथां र लेंहर बाय दंलै नै।
औ औ दे।